औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दा फ्रि दंमोन नामा? औ आं दान अ आं दा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन ओ
बे टपिकानो जाबाय बर'फोरनि जानाय मैगं थाइगंफोरनि बागै। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
मैगं थाइगं बुङोब्लाथ' दा होमबा दैज्लाङाव बयनायावबो
औ।
औ
ओ
नोंथ नोंथाङा नेटनि एसे प्रब्लेम नेटनि एसे प्रब्लेम फैदों। बारा मोजां खोनायाखै अ।
बिदिनो जानो नागिरा एसे नेटआ एप्सआवहाय बांसिन माबा फैयो।
ओम देबुं।
मैगं होनना बुङोबा जोंनाव दा मैथा गोजा दं बेनि फ्राय मैथा बांगाल आरो भिन्दि होननाय दं। बेनिफ्राय जोगोनार दङ।
औ।
आरो खुमब्रा दं। ओमफ्राय थाइबें दङ। आरो मा होनो फोरला बेफोर दं आरो दा दैज्लांनि मैंगङा।
औ औ नंगौ।
नोंथांमोननियाव लाय मा मा दं मैगङा दा?
ओम ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो लाव ओम खुमब्रा, जिंखा, भिनदि, लेस्रा ओ बेफोरबायदिनो दैज्लां फोर दैज्लांनि मैगं बेफोरखौ जों दा दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो।
बै उम।
जायखौ जों गायनानै बेफार फालांगिबो खालामनानै नो बेजों रां आरजिनोबो हायो।
ओमफ्राय
ओ जोंहा जों न'आव बिदि गायनाय जाया जों बांसिन हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जायो।
मैथा दंना गैया नोंसिनाव?
जोंहानाव मैथाया दं फां फांनै बेफोरबायदि दं। मैथा गोदजा मैथा-मैथा गोदजा मैथा गोथां।
उम मैथा खौहाय मा
मैथाखौ जों बांसिन नाजों बिसि संनानै जायो। ना-ना फिसा गिदिर आरो मैथाखौ
अमा बेदर संबाबो बेवहाय होदला-होदला देरनाय जायो। आरो बेफोरनो
बाथोनफोर
अ आरो खांख्रायजोंबो संनाय जायो। खांख्राइ खांख्राइजों औ गोथाव जायो।
आरो मैथा बांगालालाय दंना गैया?
मैथा बांगाला जोंहानाव गैया बेयो।
जाफेराखै नामा?
मैथा बांगाल जाफे-जाफेरबाय। बेखौबो नाजों संनानैनो जायो।
औ ओमफ्राय
आरो बिदिनो
एवनाबो जायो।
औ।
उम नोंथाङा-नोंथाङा जायो ना जाया बेखौ आरो नों नि न'आव मैथा बांगाल दंना?
हेल'। दङ। जायो।
औ।
ओरैनोबो सान्दुं गोसायाव जाबा मोजां मोनोनो। सान्दुंनि थाखाय एवनानैबो जायो। एवनानैबो जानो गोथाव मोनो आं आरो ओंख्रि संबाबो जानो मोजां मोनो। गोदजा निफ्राय बांगालाव साबसिन मोनो आंङो।
औ।
आरो खुमब्रा औ।
आरो खुमब्रा दंना गैया नोंसिनाव?
आगोल दंमोन नाथाय दा गैलिया जोंहानाव गायनाय जायाखै बेफोराव आबादखौ खालामनाय जाखायो।
खुमब्राखौ जानो गोथाव मोनोना मोना नोंथाङा?
जानो गोथाव नाजों संनानै जायो बेखौबा आरो बेदर संनाय जायोब्ला बेखौ होफा देरनानै जायो आरो ओरैनो उम ओ रुनानैबो जा
रुनानैबो जानो हायो। औ ना
औ देन्स
आंथ' नुयो ओ ओरैनो जहलावबो होसननानै होयो गथा-गथा होसननाय होसनना जानाय नुयो माब्लाबा-माब्लाबा। आरो हांसोजों जोबोर गोथाव जायो नामा? हांसो खुमब्रा बाथाय।
गोमोन खालामलायनानै दोनोना गोबाव-गोबाव।
औ गोबाव समाव लासे थिनानै दोननो हायो।
गोरलैयावहाय ओरैनो गोरलैयाव साबसिन गोथाव मोनोना मोननायखौ साबसिन गोथाव मोनो नोंथाङा?
आं मोननायखौ साबसिन-साबसिन मोनो।
मोननायखौ माजों जायोब्ला गोथावसिन जायो?
मोननायखौ ओ बिदिनो नाजों संनाया आरो हांसोजों-हांसो बेजों संब्ला बांसिन गोथाव जायो।
अमा जोंलाय जायो ना जाया?
जायो।
अमाजोंबो गोथाव जायोना।
हा खोनायासै नोंथां।
अमाजोंबो गोथाव जायोना गोथाव मोनो आं।
औ जायो।
ओमफ्रायथ' दा ओ मा मोनो औवा मेवाइ मोनोना।
औ औवा मेवाइ
औवा मेवाइखौ जायोना जाया नोंथाङालाय?
जायो नोंथां औवा मेवाइखौ आसार खालामनाबो दोननो हायो गोबाव समाव लासे थिनानै दोनना जानोबो हायो बेखौ। आरो बेखौ बांसिन फुरका औवानि
औ।
आ औ फुरगा औवानि खौ फुरगा औवानिखौनो जानाय
अ नोंथाङा औवा मेवाइखौ संनो रोंगौ नामा?
औवा मेवाइखौ आं संनो मोनफेराखै। आं संफेराखै रोङा नालाय, नुफेरदों जायो जोंहा न'आव।
न'आवलाय नों संफेराखै?
ओहो आं संफेरनो मोनाखै आइयानो सङो ना।
उम। अनलाजों
अ औ अनलाजों औ अ जों अनला दाउ दाउ होला होननानै संबा जोबोर। गोथाव जायो।
दाउ होब्लाथ' बुंनांला गोथावालाय।
आरो अनला खारैखौ। जोंहा बुंनो थाङोबा एखि हाबाजों सोमोन्दो गोनां मैगं। जाय बर' एंगारनो हायि।
औ नाफाम बाथोनखौ नाफाम बाथोनखौ जानो मोजां मोन ना मोना नोंथाङा?
जायो जोंहा न'आवबो बानायदोंमोन।
बानायदोंना माबोरै माबोरै बानायो नाफामखौहाय।
नाफामखौ आं थास' फार्सआवनो थास' हानानैनि थास'खौ इसे फोरानदब। फोरानदबो बेनि उनाव ना गुरना लाबनानै नाखौ बायनाबो ला लाबनोबो हायो नङाब्ला। गुरना लाबानै बेखौ फोरा फोराननानै दोन मोजां फोराननानै बेखौ उनाव थासरनायखौना लाबोनानै देनो नांगौ। देनानै बेखौ ओ हासुं नङाबोला
औ।
माबायाव ह गयामफोराव सोनानै दोन दोननांगौ आरो बेवहाय खारैनि माबा खारैनि हिनाम मा होनो बेखौबो होनाय जायो खोमा आं बारा
ओरैनो। देनानै दोननानै
बेखौ
उम
मोननै मोनथाम बेफोरबायदि जाजायो।
जोबोर मोदोमोना जानो।
औ।
औ। थास'आ थास'जों देयोना नाफामखौ आरो थास' आथिं थास' आथिंआबोथ' जा जायो।
औ।
बिनि उनाव। बेनि बेदर खन्था हाखौबो जायो मा समाव जायो बेनि बेदरखौहाय
बेदरखौ मा समाव ओ
थास बेदरखौ मेसें बोथोराव ना दा जायोब्लाथ' होनगोन।
अह औ।
मा माजों जाजायो।
थास' बेदरा।
औ।
बेखौ हाग्रानि थास' जेरै थास'आ गुबुन गुबुन रोखोमनि दं नालाय।
हाग्रानि न'आव गायग्राखौथ' थारुनसो बुङोना।
औ आसु थास'।
दे।
अह बेफोर न' जाग्राखौ दालिफोराव होनाबो जानो हायो आरो नाजों आरो हाग्रानिखौ बांसिन रै खारै जानाय जायो आरो
ओ मिखिबो जानाय नुयो ना होदलानानै बेदर होदलानानै। बिदिनो सनाय जायो। नोंथाङा
दे बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
अ' औ दे नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।